ओं नोंथां
अ हेलौ
औ नोंथां मा खालामबायदों नोंथांङा ओरोइनो
आंथ' दा नोंथां नै आं उम एसे गसंग्लांनानै नाङो सासे रांनि सासे रांनि माने मोजां समायना नोजोर फोरखो आं नायबाय थादो दा मिथिंगाया माने ओ बोथोरा समायना नालाय थां सान्दुं दुंदो मोजां बे ओमफ्राय बे बिफां लाइफांफोर गोथां गोथां ओ बार बारनाय जे बिसोरनि बायदेमलाय सुदेमलाय मोसानायफोरखौ आं नायगासिनो दं नोंथां
औ-औ थिगानो नोंथां। ओ। ओंखामफोरस जाबाय नामा नोंथांङा?
ओंखामखौ आं जाथवाखै नोंथां।
औ-औ ओ आतसा नों थांनायाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों आंङो हेलौ नोंथांङा मालाबाफोर दैमाय ओ बिलफोराव ना हमनो थांफेरबाय नामा नोंथांङा
औ थांफेरबाय नोंथां
औ ओमफाय बिदिनो नाफोरफोरखो बेवहाय बिलो बा दैमाफोराव माबोरै हमनानै मोननाय जायो नोंथां
ओ बुंनो थांङोब्ला नोंथां जोंङो गिबियावनो ना हमग्रा आइजें लानानै थांफाग्रोनांगोन। ओ जेरै नोंथांङा जेरै नोंथांङा हिनजावसाफोराथ जेखाइ लायो बांसिनानो नंगौना नंङा?
औ नोंथां नंगौ जेखायलायो
हुवासा बा जेनेबा नोंङो ओ हुवासा मानसियाबो लाजायो बेखौ बेयाव जे फाराग गैया हौवासा हिनजावसनि गेजेराव नाथाय नों रोंनांगौआ बेनो दा ओ ना नोंथां उम। जेरै जोंङो बिलोआव ना हमनो थांङोबा जे नाखौ बोरै हमनांग होनब्ला नोंथां दा जोंङो जेरै जे लांफाबाय नोंथां। ओ बे-बे जेखौ लां फानानै जोंङो बे जेखौ बिथिं सासे बिथिं सासे हमनानै बेखौ गेजेराव बोबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां
गेजेरनिफ्राय ओमफ्राय ओरै साइद साइदजों जा जोंहा मानसि।
हेलौ हेलौ नोंथां
आं खोनागासिनो नोंथां
औ देब बुं आंबो खोनादों
औ ओ बे नाबोनाय समाव जोंहा साइद साइद माने जिं जिंजों मानसि सासे सासे जोंहा नाखौ होनायबा नाया गेजेराव फैयो नोंथां ओ थिग बेफोर बिदिनो जोंहा बेखौ बोरियाव लांनानै बोखांहैयोब्ला जोङो नाखौ मोननो हायो नोंथां।
औ औ औ‌।
बेनि अनगायैबो जोङो नाखौ जेनेबा नोंनि आखाइजोंनो दांग्रोमनानैबो जों हमनो हायो। नोंथां जेरै दा जोंहा थुगाफोर थायोबा जोंहा हाग्रा थायो। बैफोराव नाफोरा हाबनानै ज' जाना थायो नोंथां‌ जों बेखौ लासै लासै ओरै सिग्रोम सिग्रोम थांनानै जों नाखौ दै सिबाव हमनानै लाबोनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
ओ बेयाव जेनेबा नोङो ना हमनायबो मानसि जेनेबा गोरों थाय आरोना नोंथां। खायसेयाथ' जेनेबा नाखौ हमनो बांसिनानो जेनेबा रोङाबो रोंगौबो सोरबा।
औ।
जोङो ना हमनाय समाव जोङो गासिबो ज' ज' थाङो आरो जों नाखौ जेनेबा ओ बेखौ माबा होननाय बुङो बिर होनाय नामा होनथां जेनेबा हाग्रा गोरै माबा खालामबाय ओ दुलुरदुर खालामबाय गेजेराव। ओ माबा होनानै ओमफ्राय बेनि गेजेराव जोङो हाबबाय आरो ना मानसिफ्रा हाबनानै बेयाव जोङो नाखो गासिबो ज' जानानै जों नाखौ हमनायो नोंथां बिदि
औ नोंथां।
आरो जोङो जेनेबा बिलोआवल' नङा जेनेबा जों नाबो सारनो थाङोमोन गोबां आगोल। नोंथां दा बेफोरखौ थाङोबा जोंहा जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनो मानोना जों ज' ज' थांनानै जोङो ना सारो ना सारनानै जोङो नाख खौ हमो। बेदिनो बेयाव मोनसे जोंहा ओ गोसोनि गोजोननाय मोनो आरोबा जोङो गासैजोंबो ज' गोरोमनानै माने खामानि मावना गासैखौबो मोननानै गोसोफोरा जोबोर मोजां मोनो आरो ना नोंथां।
उम।
ओ ना हमनायनि अनगायैबो जेनेबा जोङो जेनेबा बे ना हमनो थांनाय समावनो जोंहा ओ मिथिंगायावनो जों गासिबो बुस्थुखौ मोनो नालाय नोंथां। ओ बेयाव जोङो उम फिथाइ-सामथाइ जानोबो जोङो हाग्रानिफ्राय जों गोबां फिथाइ-सामथाइ मोनजायो आरोना नोंथां।
ओरैनो नोंथांमोना बेफोरबायदि ना बिलो हमनो थांनायाव मा मा ओरैनो मिथिंगायानि फिथाइ-सामथाइ मोनज जादों नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा? जेनेबा
नामखौथ' आङो जेनेबा ओ गोसोआव गैया जेनेबा आं खौ मोनसे मोननै गोसोआव थानाय बुंनो नोंथां जै बे ओ दाउ फोरा जायोदि बेखौ मा आंगुर फिथाइ बायदि फिसा-फिसा ए मोनोब्ला बेयो गोसोम जायो जे औ तला जाम ओ बे तला जामनिफ्राय आरो मोनसे दंबैयो हेलायस्रि नामा होनो? दाउस्रिफोरादि जायो नोंथां औ बेयो आरो जोंहाथ' जेनेबा ओ थाइजौफोर मोनजायो दााबायदि बोथ
औ थाइजौ मोनजायो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर औ
बेफोरखौ जायो जोङो आरो हाग्रा नि नाय जेनेबा बैयो सालाय गोसोम जानाय दंलै माबा मोनसे नोंथां बेखौबो जायो जोङो औ माने बेनि नामखौ मिथिला आङो बेखौबो जायो आरोना जोङो माने सालाया जा गो सोम जायो माने ओइ बे उजुला फुनोबा जेरै खालार जायो बेफोरबायदि बेब फोरजोंबो जोङो थामसा फुरथि खालामनानै माने ओ ना हमनो थांबा जोङो बिदि जानानै गेलेयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
दानो नोंथाङा मालाबाफोर माबाफोर बिदिनो ना हमनो बा मैहुर खालामफेरनो थांफेरबाय नङा नोंथाङा
आङो बेफोरबायदि एक्स। प्रन्स बारा गैया खसे थांदोंमोन आरोना बेनि बागैनो खिथानो सानदों जेब्ला आंङो मोना आरोना आङो गामिनि सेंग्राफोरजों थांफादोंमोन होदोंमोन आङो दैमा दैमा मोन आरो ना दैमाबो एसे गिदिर बारा दैमा नङा एसे एसे फिसा दैमा आरो ना बेवहाय जोङो जेनेबा आस्रा जे लांदोंमोन ओमफ्राय
उम
मा होनो बेखौ जोख्रोबनायखौ धनन्दारा ओमफ्राय थन्द्रा लादोंमोन आरो ना बे थन्द्रा आरो औ फल' बेफोरबायदि लादोंमोन आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा मेटखा जाबोर फोराव जों दांग्रोमला बायदोंमोन आर ना। जोबोरैनो इन्टारेस् ं मोनो जेनेबा ना हमना मोनबा माने बेवहाय सेंना गो। ना आरो बारलि ना। दैमानि ना नालाय गिदिर गिदिर मोनो आरो ना नोंथां एसे गोसोखौबो मोजां मोनो ना मोनबा आरो ना जेनेबा लोगोफोरजों लोगो बिदि ना हमलायनानै दै। फोराव मोजां नाङो आरो ना जेनेबा नोङो दुगैनोबो जाखाब फारसेथिं ना बो हमखाबाय आरो नोंथां होननाय बादि जेनिबा। बा मिथिंगानिफ्रायनो जोङो ना हमनाय लोगोसेनो फिथाय सामथाय मोनजायो। जोंबो बिदिनो खाथियावनो दंमोन आरो मोनसे बिफां दलाजाम बे दैसा खाथियाव जोबोर जायो बेफोर बिफाङा आरो ना बेफोरबायदि जों मोनजादो आरो नाबो हमबाय दुगैबायबो ओमफ्राय हाग्रानि फिथाइ- सामथाय सामथायाइबो जाबाय आरो ना बिदिनो आरो ना बो लाबोबाय नाबो हमनानै लाबोबाय गोसोफोरखौ गोजोननायबो मोनबाय आरो ना बेफोरबायदि मोनसे गोजोननाय मोनो दों आरोना बै समाव आङो ना
औ दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बिदि ना हमनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना गोसोआव ओमफ्राय नोंथाङा दा बेफोरबायदि मालाबाफोर जुदि खाबु मोनबावोबा नोंथाङा थांनो गोसो दंना गैया
औ निस्सय थांगोन नोंथां आङो दा सम मोनब्ला जोबोरैनो मोजां मोनो ना हमनानै जेनेबा दाथ' आं गोसोआनो जाना दों थाखाय माला सम फैगोन खिन्थु गासिबो लोगो फोर जोंहा बेस्थ' जाजोबना दङ' बेखायनो जोंना ना हम- हमनाया दासिमबो जोंनिया जाथ'वाखै किजानि बे समखौ मोन- फिनगोनखौ आं आसा खालामो आरो ना नोंथां जुदि बै समा फैफिनो जि जमा लोगो नांगौ माने आंनि थांगोन ना हमनो नोंथां
दा नोंथा ना हमनायनि खोथा दा जोंथ' सानानैजों सावरायगासिनो दङं जोङो नाखौ मा -मा आदबजों हमनो हायो जों नोंथाङा बेनि सायाव सुंदैयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नाखौ जोङो फार्स्ट आवनो जेनेबा ना हमग्रा आइजें आगजु जेनेबा आस्रा जे जेनेबा दन्दरा बि बेफोरबायदिजों जोङो हमनो हायो गोरलै आदबजों ओ फारसेथिं जाबाय ओ जेनेबा नोङो बोलो होनानै जेखाइजों बोरै हनानै लाबोनाय बेफोरबायदि आइजें आरो ना आरो जोङो आखा इजोंबो हमनो हायो जेनेबा ओ जोङो दांग्रुब नांगोन जायफोराव लाथा थायो बांसिन थायो सिं सिं दांग्रुब नांगोन लासै लासै नङाब्ला ओ मोनसे बिलोखौ जेनेबा फिसा जेनेबा हाग्रा दोङो बेबो जोङो आवग्रिजोबना लानानै बेखौ जोङो होना होनांगोन होमबानो नाफोरा खार बारथिंलाबायगोन अमबानो जों हमनो हागोन आरो ना नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो जों जेब्ला दैमा दैसाल नङा जेनेबा फिसा फिसा मोनसे हाखर साथा थानाय बेखौ जों सारनायनि लोगोजोंबो हमनो हागोन आरो ना नोंथां आरो ना हम ना हमनोबोथ जोंहा मोनसे बुस्थु जोंहा थालांबावदोंसो बोननानै जेनेबा बोरसिफोर बोननानै ना नोंथां बाथा बोरसि बा दान्था बोरसिफोर बोननानै जेनेबा बोरि सायावनो थानानै जों बेखौ दिखांनो हागोन आरो ना बेफोरबायदि गोबां आदबजों जोङो नाफोरखौ ओ दिखांनो हागोन एबा हमनो हागोन आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो आरो ना ओमफाय बिथांनि बायदि बालाय
आं नुनाप बादिनो गोजोननाय मोन आरो जेनेबा आं बेखौनो सोंखानायदोमोन नोंथां जेनेबा जोङो ओ दैयावलसो नाखौ जेनेबा जोङो हाबनानै हमनो हाया। बा जों बोरियाव थानानैबो जोंङो ना खौ हमनाय नंगौ ना नोंथां
हायो हायो नोंथां
जोङो दा बोरियाव थाना ना हमनो होनबा जेरै जोंहा सिबजे सानाय नंगौना नंङा नों थां ओ बे सिबजे सायोबाथ जोङो बा दैयाव हाबलायनो गोनांथि जाया जोंहा बोरियाव थानानै ना खौ ओ बोखोबानो बे नाया फैयो। जेनेबा ना दोङोबा आरो जेरै जोंहा बोरसि बोननाय नंगौना नोंथां ओ जोङो बेनो ओ नानि जानाय आदार खाजाखौ होनानै जोङो बोरसि बोनोब्ला ओ नाया अरो अब्ला जोङो बेखौ बोरियाव थानानैबो बोखांनानै जोंङो नाखौ हमनो हायो
औ नंगौ नंगौ।
दा ना हमनाय आदबफोरा गोबां दङ आदब खायदाफोरा ओ जाय ओ जाय जेरै रोंगौ बेफोरबायदिनो आदब खायदाखौ बाहायनानै हमो। सोरबाबा दैयाव हाबनानै बा सोरबाबा बोरियाव थानानै बा सोरबाबा सेन सानानै
औ औ।
बा सोरबाबा बोरसि सानानै
औ।
आरो बेफोरबायदि ना हमनानै जानाया आरो जेनेबा नाया जेनेबा आङो फ्रेस बा बेयो जेबो माबा गैया होननानै आं सानोबा बे नाया मोजांसिन जायो आरोना थां जानायावबो जेरै जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय ना जेनेबा सानि बेयाव थाव आरो जाति' बुस्थु बा जोंना बेखौ फार्मआवबो फिसिनाय जायो नंगौ ना थां ओ बेयावथ' गोबां मैला गाज्रि बुस्थु बुस्थुफोर होयो।
ओ नोंथांजों बे ओ ना हमनाय एबा बिलोफोराव ना हमनाय माबायदि आदब खायदा बा ना हमनाय गोबां बाथ्रा रायलायबाय नोंथां ओ उनाव रायज्लायगोन दोननो होनबा ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
दे होमबा ना नोंथां गोजोनथों नोंथां